हेल' नोंथां। औ नोंथां खोनादों।
औ खोनादों खोनादों
मा खालाम गासिनो नोंथाङा?
आं नै दायो ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो ओंखाम सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै।
औ बिदिब्ला नोंथांजों जानायनि सायाव सावरायनो
औ सावराय जायो दे औ जागोन जागोन दे
बिदिब्ला जानायाथ' जोंनि बर'नि जोङो सावरायलायनोसै एसे।
औ बर'नि ओंख्रि मैखोम बर'नि गुबै ओंख्रिफ्रा बेखौ रायज्लाय जायो।
औ औ बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' अनला दाउ सबाय साम' बेफोरो
नारजि अमा औ नंगौ नंगौ नारजि अमा थाहैबाय।
नोंगौ।
अनला होनना बुङोबाथ'
औ। ओरैनो नोंथाङा अनलाखौ मादै सङो रोङो रोंगौ दा?
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथाङालाय?
नोंगौ।
नोंथाङा ओरैनो ओ अनलाखौ संनो रोंगौ?
नोंगौ रोंगौ।
ओऔ मारै सङो एसे
औ नोंगौ हागोन खोनथानो नंगौ हागोन। अनला संनो थाखायथ' जों जेबो गोनांथि गैया खालि जोङो माइरंखौ दसे सम दैयाव सोमनानै दोननांगोन। आरो उनाव जोङो सुनानै दसे सम दोननायनि उनाव जोङो बेखौ थबसि एबा दिंखियाव देनानै आरो साराइयाव जोङो दै लानांगोन। अब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो बेयाव अन गुन्दैखौ होनांगोन आरो बेनि उनाव जोङो खारै संख्रि बानलु सामब्राम बेफोरखौ होनांगोन आरो जोङो अनलाजों दाउ अमा बेफोरबायदि बेदरफोरखौ होफानो हायो।
सामब्राम बानलुफोरखौ सिगाङावनो होयोना उनावसो होयो?
सिगाङाव बो होजायो उनावबो होजायो।
औ होग्रो जायोना। खारदै होनांगोन आरो।
औ खारदैनि गोनांथि जायो जोंनाव अनला संनो थाखाय अनला खारदै संनो थाखाय। आरो दाउ बेदर। जों जु जुदि संनोब्ला जोङो दाउ बेदरखौ जोङो गिबियाव सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बानलु हायजें बेफोरबायदि होना जोङो थावजों एवगोरनानै लानांगोन। बेनि उनाव जेब्ला अनलाया गोदौवो अब्ला जों बेयाव होसननानै होनांगोन।
आरो बर'नि आरो औ खोनादों खोनादों। आरो बर'नि दस्रा आलदा मैगंफोर मोजां मोजां ओंख्रि। जेरै। मैगं गोथांजों संनाय ओरैबायदि मा संनाय जायो बेफोरो ओ जोगोनारफोरखौ संनो रोंगौ दा?
नोंगौ जोङो। जोगोनारखौ अमाजोंबो जाजायो आरो दाउजोंबो आरो ना‌ बेदर जोंबो जाजायो।
खुमब्राजों खुमब्राजों दाउजों साबसिन जायो नामा
नंगौ खुमब्रा जों दाउजोंबो जोबोर गोथाव जायो जानो
औ
आरो जेरैहाय जोङो हांसो हांसोजों खुमब्राबो जायो बेफोरफोरखौ जानो जोबोर गोथाव जायो नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो एसे खोन्थानो हागोन नामा
हदाय नै बर'नि जिथुबा जोंनि गुबै ओंख्रिफोर बेखौ साबसिन मोनो जेरै नारजि अमा अनलाजों दाउजों दाउला खासिबा साबसिन जायो औ दाउला खासिबा साबसिन गोथाव मोनो आरो जाहैबाय सबायजों अमाजों जाजायो सबायजों अमाजों गोथाव मोनो। सबायाइजों सबायजों नाजोंबो गोथाव जायो।
जायो
मैथाजोंबो मैथाजों अमाजोंबो गोथाव जायो आरो नाजोंबो गोथाव जायो मैथाजों अमा
नंगौ
मोजां मोनजायो आरो
नार्जि अमाखौ आङो जोंनि साइदजों जोंनिथिं जाहैबा आङो गावा मोननै रोखोमनि संनो मोजां मोनो जै गिबियावहा नार्जिखौ दैयाव सोमना दोननानै दै गुदुं सारायाव लाना बा खुखारावबो जिथु प्रेसार खुखार दं दानि जुगाव बे प्रेसार खुखारजों गरम आ गोदौ होनानै खारदै होनानै बेखौ गलि होननानै लानो हायो। उनावहाय बेदर जिथु मानि एवबाय थादों अमाखौ एवनाय एवबाय थानायावहाय बेवहा होनानै एसे खारदै होना संख्रिफोर होनानै गोथाव जायो आरो बिदिबाबो। खारदै होनानै बिदि संजायो। आरो मोनसेया जाहैबाय बे रोखोमा बेयोखौ आं बांसिन गोथाव मोनो आरो बे बे मोनसे रोखोमनिखौ। जेरै अमाखौ संग्रोना लाबाय। अमाखौ एवबाय आरो बे पियास थियास होनानै सामब्राम गोजा, गुफुर होनानै बे एवखांनायनि उनाव ओ सारायावहा नारजि गोरानखौ सिफ्लेनाय गुदुं खालामनानै सिफ्लेनानै बेखौ होना खारदै एसे होनानै दैयावहा गोदौहोनानै बे बेबो गोथाव जायो। बेखौ बांसिन गोथाव मोनो आङो बेबायदि। नोंथाङा मा जाना मोजां मोनो? औ नोंथाङा माखौ जाना मोजां मोनो बांसिन मा ओंख्रिखौ बर'नि? औ
औ
औ खानादों।
औ
माखौ खारदै बानायनायखौ? खारदै बानायनाया नै बे थालिर फिफाङा आथिया थालिर दाबुंङो जोंनि सायाइ।